र एक मिनित र हेलौ। अह खोनादो बुं।
अ नोंथां औ मा मानि सायाव सावरायनो नोंथां?
उम बैसागु।
औ जागोन नोंथां। औ। बिदिब्ला नोंथाङा बुंनायसाय नोंथांनि जायगायाव मा रोखोमै। बैसागौखौ फालि होनाय जायो।
ओम जोंनि जोंनि जायगायाव। बैसागखो मा फास जों खातदिन जायोना बैसागोआ।
नंगौ नोंथां।
उम फास। गिबि दिनाव मोखौखो मोखौ थुखैयो। मोखौ थुखैखानानै नेक्स दिनाव ओमफाय नेक्स दिनाफाय मानसि मानसिनि मानसिनि बैसागु। दिन बर' बर' बर' सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरैफोरा गामि गामि गामि ओरैनो जि एसे मोनो मागिनानै बेखौ उम गावबा गावसोरो खाना हिसाबै जायो आरो।
नंगौ नोंथां। जोंनि जाय गायावबो नों थाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिया मोसौ बैसागोखौ गिबियाव फालिनाय जायो। मोसौ बैसागो बुंबा थ' बे जोंनिया मोसौखौ थुखैनो लांनाय जायो। स' थुखैनो लांनायनि सिगां जोङो गिबियावनो फुंङाव जोंनो बायदिसिना मुवाफोर नां‌ गौ जायो।
ओ मुवाफोर
औ मुवाफोर बुङोब्ला जों निया बे माबाखौ नांगौ जायो मा होनो बेखौ लाव बा फान-फान्थाव नाब बेफोरखौ
पानिलाव
पानिलाव औ बेफोरखौ आरो हालदै गोथां औ बेफोर खौ नांगौ जायो। बेफोरखौ जोङो माला बानायनानै ओ मोसौखौ गानहोनाय आरो बे नङाब्ला माला बानायनानै जोङो लांनायखौ नुनो मोनो। आरो सौनाव जोङो मोनसे हांगार सारायनि हांगार नंबा मा नो खान्थानि हांगारखौ हरला बनानै थावजों जोङो माबानानै मोसौनाव फोननाय खौ नुयो नोंथां आरो बिदिनो बेखौ दैमा एब बा खाथि खाथियाव ओ नो थानाय दंग बेफोराव लांनानै मोसौखौ थुखैना होयो जोंनि जायगायाव आरो बे खौ बै खालि लांदांङै लांदां जायगायाव माने हगार नानै होयो नोंथां आरो मोना मोना जेब्ला बेखौ खानो लाबो अब्ला बेखौ गोदान दिरुं फागाजों खानाय जायो नों थां औ नोंथां आरो नोंथाङा दि बुंबाय बेवहाय ओ मानसि बैसागु बेनि उनाव जोंनिया मान सि बैसागु जायो मान सि बैसागु खालिबो नोंथां जोंना बेवहाय ओ फुङावनो दुगैनानै गेदेरफोरखौ खुलुमहैनायखौ नुनो मोनो नोंथां नोंथांनियावबो नोंथांनि जायगायावबो बिदि जायोना?
औ बेदिनो नोंथाङा जि बुंदो बिदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो बि बिदिदोनो सलियो
नंगौ नोंथां औ नंगौ बेनि उनावथ जोंनिया मोसानाय रं जानाय नोंथाङा बुंनाय बायदि औ बेबायसा मोसानाय रंजानाय हिसाबै जोङो बेवहाय खाम सि फुं जथा बेफोरखौ गोबाङै बाहायो नों थां नोंथांनि जायगायाव मोसानो थाखाय मा मा मुवाफोर बाहायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा दामनाय देनायनि थाखाय?
हारमनियाम बे फोर आरो मारकस
औ नोंथां जाबस्रिं बाहायोना नोंथां
स्रिं हार हारमनियाम खाम
औ नंगौ गौ नोंथां बिदिनो बैसागु बोथोराथ' औ बुंनाय नोंथां
उन्दै उन्दै गथ'फोरा आरो बेफोरदि लास्ट ग्लाब नाय नाय बिसोरो थर'खा बायदिसिना इफोर इफोरदि लानानै मोसायो
नंगौ थारैनो थ' बैसागु बोथोरा जोंनिया गोदान बोसोरखौ ब फरायनाय बेनिखायनो बै औ बैयाव जोंनिया बै उम बैसागो दानाव बिलाइ बिफां फोरनि बिलाइ गोरलै गोरलै खिलिनायजों लोगोसे दाउ सिन दावलानि गोदै दाउखौनि जोंनिया गोदै गार रां बेफोर लोगोसे खाम, सिफ फुंनि
खाम सिफुंनि
सुमै गारां आरो सुबुं फोरा जोंनिया ओ मेथाइ खननाय बैफोरजों माने अ बैसागो बोथोरा थारैनो जोबोद ओ गोगोम जाथारो औ गोग्गोम समायना जाथारो नोंथां औ आरो बेबायदिनो जोंङो बैसाग सागो मोसानो थांब्ला बर'फोर खौथ' जोंङो गोबाङैनो ओहिनजावफोर खौ दख'ना ओजोङो गोदजा औ गोमो औ बेबायदि गाननाय आरननाय लाद नाय हौवाफोरखौ जोंओ गाम सा आरो गिन्जि गुफुर आरो आर'नाइ लानायखौ नुनो मोनो नोंथां। उम नंगौ नोंथां। बिदिनो जोंनिया बै ओ न'खर न'खर थांनानै मागिहैयो जाय औ जाय जेसे औ बिद बिदिनो बिदि लाना फै यो आरो फैनानै जोङो बैसाग दाननि जोबथा दिनखालि माने जयैनो सेंग्रा सिख्ला जायफोरा मोसानो थांदों औ बिसोरो जयैनो मोनसे खाना जानाय खौ नुनो मोनो नोंथां। औ नंगौ नोंथां।
आरो नोंथांनि औ जायगायाव बैसागुआथ' जाबायानो बि बिदिनो आरो बैसागुआव माबायसा सा नोंसोरनाव आलासिफोर फैयोबा माबायसा सिबियो नोंथांमोना नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
आ बैसागुयाव आलासिया गोदान फैबा जेरै जों बिसोरखौ जुदि बेसोरो उन्दै उन्दैखो मानो सिबियो। सिबिनानै ओमफाय ओरैनो मा होनोमोन बरायो
गोदान बोसोरनि जेरै आबै आबौमोन फैब्ला बेसोरखौ खुलुमनानै उन्दै फोरा खुलुमनानै बरायनानै ओमफ्राय ओरैनो ओंखाम सोंखाम जायो आरो
नंगौ नोंथां। ओ जोंनि जायगायावबो नोंथाङा बुंनाय बाय बिदिनो जेब्ला आलासि फुराब फैयो जोङो गोबाङैनो ओ बेसोरखौ गिबियाव नो जोंओ खुलुमना लाग्रोयो खुलुमनानै बरायनाय एबा जों बेसोर गोदोरफोरनिफ्राय उन्दैबाथाय जोङो बेसोरनिफ्राय खुलुमनानै बोर लाग्रोयो आरो बेसोरखौ जोङो बायदि रोखोमनि बैसागो बोथोराव ओं जोङो संनाय जोङो खायफाया औ फिथाबो सङो स' फिथाखौ औ बे फिथाफोरखौ जाहो ग्रोनाय जायो साहाबो होनाय जायो आरो लोगोसे जोंनिया नफोरावनो ओ जेनेबा दाउ बै फोरो नआवनो फिसि नानै मोननाय दाउ औ बे हांसो बेफोरखौ गोबाङैनो औ गोदोर गोदोर नाफोरखौबो जोङो फुख्रिनिफ्राय सारना लायनानै जानायखौ नुनो मोनो आ थां
उम नंगो बेदिनो जोंनियाव जोंनि थिंबो बेदिनो सलियो
औ नं गौ नोंथां आरो जोंनिया बैसागो बोथोराव मोन से जोंनिया नियम दङ जाय जोङो एक्स औ जौसे सेता बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ औ मैगं खाना ला लायनानै जोङो माने ओ संना जानायखौ नुनो मोनो
गिबि दिनखालि मोखौ थुखैनाय दिनखालि
औ मो‌ खौ थुखैनाय दिन खालि नङाबा बेनि अ खानायोबो जों सोर खौबा सोरखौबा जानाय‌ खौ नुनो मोनो नोंथां
थां नंगो
औ थारैनो नोंथां
ओमफाइ आरो बैसागुनि अनगायैबो मानो मोनगौ बोसोरसेयाव बर' हारिया बेसेबां रोखोमनि बैसागु फालियो
बैसागुखौथ' नोंथां गोदो जोङो दा मा दान मोनसेआनो फालियोमोन दा जोङो खट माबा ओ स्नि सान फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दानिया जोङो
नङा नोंथां ओइ दा बोसोराव जेरै मोन बैसागु जेरै जानाय बैसागु रंजानाय माबाफोर फोरबो
औ फोरबो फालिनाय होनोब्लाथ' जोङो जो गिबियावनो जा जेब्ला इंराजि मायथाइनि ओ केलेन्डाराव ना जोङो जानुवारियाव जिबा थारिखआव जोङो मागो फोरबो फालिनाय नुनो मोनो आरो बेजों लोग लोगोसे काति फोरबोबो फालिनाय नुनो मोनो जोंनि जायगायाव नोंथांमोननि जायगायाव काथि फोरबोखौ मादि फालियो नोंथाङा
काति काति फोरबोखौ गिबियाव बनायनानै मा औवानि बनायो बेखौ मा होनो औवानि बिदि बुट बुट गाज्रि इफोरदि थालिर बेफोरदि दोनग्रा बोननानै आरामसे बेखौ फुजियो बाथौआव फुजिनानै ओमफफ्राय माइ माइ दै गोरलै गोरलै ओंखारो बेयाव लांना बेयाव लां नानै खुलुमनानै होयो खोना जाहाथे दाउ दाउ बायदिसिनाय एखौ फहा खालामनाय बायदि।
नंगौ नों। थांथारैनो। जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो। नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो बे कार्तिखौ। फालिनाय जायो आरो जोङो बेवहाय मागो फोरबोबो बुंबायना नों। थां बे मागो फोरबोआवबो जोङो। गोबाङैनो माने बर'फोर खौ नुनो मोनो बै फिथा बे मागो फोरबोथ' फ फा जानायनिनो सान होननानै औ बेयावहाय मागो फोरबोआव जोङो बे फेल ा गुरुखौ सावनायखौबो नुनो मोनो नों।
अ फेलागुर
औ नोंथांनि जायगायाव भेलागुर खौ माबायसा बानायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
साब्रै साबासो ओरैनो लोगो नांनानै जि गाब नङाबा बेखौ नारा दुब्लिनि नाराखौ बह बुथुमनानै औवाखौ गेजेराव फांसे गायनानै जिं जिं जिं गायनानै ओमफाय जिगाबखौ होनानै बनायनाय जायो।
नंगौ नों थां थारैनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनियावबो। बेबायदिनो बानायो। दे नोंथां बिदिब्ला। जोंनिया समाबो जाबाय लाखिथनोसै नोंथां। गोजोन्थों नों
उम उम थेंकइउ